हेल' हेल' हेल' अ नोंथां हेल' हेल' हेल' हेल'
आं खोनादोंथ' आदा।
अ खोनाबाय खोनाबाय दे खोनाबाय।
अ आंथ' खोनागासिनो दङ।
दे दे दे जाबाय दे खोनाबाय।
औ खबर सबर मोजाङैनो दंना आदा?
ओ दङ दङ।
अ
हेल' खोनादोंना खोनादोंना नोंथां? हेल' हेल' खोनाबाय? हेल'